हेल'
हेलौ नोंथां अब्ला नोंथाङा फ्रिया- फ्रियानो दंना?
औ औ।
गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ।
दा जुदि नोंथाङा फ्रि मोनबा आं नोंथांनिसिम मोनसे ओ आयदा लानानै फैदों बेनो जाबाय ओंख्रिनि सोमोन्दै।
औ।
दा गिबि गिबियावनो आं नोंथांनिसिम सों -सोंनो सानो। दा ओ नोंथांनि मोननि ओनसोलाव बा गामियाव नोंथाङा थांनानै दङ। आरो बे थांनानै थानायावनो नोंथाङा मा मा बर'नि ओंख्रिखौ साबसिन मोनो?
बिदि बर'नि जानाय- लोंनाय बिदि ओंख्रिनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गामिफोराव ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि मैगं- थाइगं दोङो। जे जिथु बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंहा जेरै आरो बिदिनो सबाय बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो बर'फोर जाग्रा जाग्रा बरफुरनि आरो जोंफोर जोंफोरनि ओनसोलथि दानाय होनोब्लाथ' रोखोमनि मैगंखौनो जायो बे बुं बुंसनो हायो जेरै खेथिबो खालामो मैगंनि आरो जायोबो बांसिनानो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जायो जेरै हा सबाइ लेस्रा भिन्दि पान्थाव कबि आलु गोबां रोखोमनि मैगं दङ मैगंखौ जानाय जायो आरो जायखि औ औ थ' आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि जे साम'जों अनलाजों मारै संङो जागोन ना नोंथां औ औ अ' साम'जों अनलाजों ओंख्रि संनायनि ओंख्रि संनायखौ आं नोंसोरनि फोरमायनोसै
संङो जोंनो जोंनो साम' नांग्रोगौ आरो साम'खौ जोङो मोनसे फोथारनि फ्राय एबा मोनसे दुब्लि मोनसे बिलो दैसा बेफोरनिफ्राय जोंङो खननानै लाबोयो आरो ओमफ्रायो बेखौ औ बेखौ खननानै लाबोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सोमनानै साननैसो एबा सानथामसो बेखौ सोमनायनि उनाव जोंङो आरो बिखौ सुयो सुनानैहाय ओमफ्राय जोङो बेखौ दानस'यो दानस'नानैहाय आरो मा होनो पास घन्टासो सोमनानै दोनो जाहाथे बिनि मा होनो सिङाव बालिफोर थायो फिसाफोर थायोना ख्रेब ख्रेब मोनजायो बेयो गय गनाय बायदि आरो औ बिनि उनावहाय बिनि मा होनोमोन बे बाख्लाखौ मा होनोमोन बेबा आं बागारबाय बेखौ बोखारो आरोना फिनजोंहाय
औ
औ ओमफ्रायो बेखौ बोखारनायनि उनावहाय ओमफ्राय मोजां खनसे सुफिननानै जोङो बेखौ सेर सिगोन आरोना सेरनानै
गोबां रोखोमनि मिसिगोन आरो होनानैहाय बेखौ संबाय थासिगोन संनानैहाय खालामसिगोन अनला अनलाखौथ' जोंङो माइरंनिफ्राय सो बानायो अनलाखौ जेनेबा जेरै माइरंखौहाय जोङो गुन्दै खालामनानै बिखौ बेयावहाय जेब्ला मा होनो जे साम'हाय दै होनायनि टाइम जायो बेयावहाय। दैजों ओमफ्राय बिदिनो
औ
मोनसिगोन साम' जों अनला जों नोंथांमोननिथिंलाय बेफोरखौ जायोना?
ओम नोंथांनि फोरमायनाया जेरै थारैनो ओम। सोमोनांथाव आरो मोजांबो आंनि थाखाय बे नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय। ओम अनलाजों साम'जों बोरैहाय सङो बेखौ आं मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जों मिथिं गामि ओनसोलाव बेफोरखौ ओम गोबारैनो ब मानसिफोरा जोबोद मोजां मोनो। अनलाजों साम'जों होन। अब्ला नाथाय मानसिफोरनि मोखाङाव जोबोद गोजोन्नाय मोनो बा जानो लुबैनाय जों नुनो मोनो दा ओ जोंनि गामि ओनसोलाव सोलाव जोङो गिबियैनो बा गुदियैनो जोङो मोननो थाङो गोबाङै लाइ लाफा। ओ बेसर आरो बिदिनो ओम दिंखिया लेस्रा। आलु फान्थाव बान्दा कबि फुल कबि बेफोरखौ जों नुनो मोनो। दा बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो सानैसो। बा आबादारिारिफोरा। बायनानै जायालासिनो बिसोर मा खालामो गाव-गावसोरनो मैगंफोरखौ गायनानै लायो बारिफोराव जेरैहाय आं बुंलांदोंमोन गोथाङै जाग्रा मैगं जेरैहाय लाइ लाब फा बेफोरखौ। ओम बिसोरो बारियावफोरावनो गायनानै लायो आरो सोरबा सोरबा आलुफोरखौबो गायनानै लायो। दा ओम जायफोरा आबाद मावा बिसोरो गुबुननिफ्राय बायनानै जायो जेरैहाय बाजार फोराव फाननाय हाथाइफोराव फाननाय सगाफोराव फाननाया। दा आङो नोंथांनिसिम बुंनो सान्दों ओ जोंनि गामियाव जे ओ मानसिफोरा गुबैयै मोजां मोनो होनोब्ला नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय अनलादों ओम मा होनो।
साम'जों दा आं बुं आं बुंनो सानदों जोंनियाव अनलाजों आरो दाउजों बोरै सङो।
औ
दा गिबि गिबियावनो जोङो औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ गिबि गिबियावनो जोङो ओम दाउखौ गोदाना लायो बा सुनानै लायो।
औ
दा ओम दाउ खौ गोदाना लानाय बा सुना लानायनि उनाव जोङो मा खालामो ओ गिबियावनो दाउखौ जोङो सामब्राम बानलुजों जोङो एसे थाव होनानै सेरग्रोनांगौ सेरनानै जेब्लासिम था दाउनि रोसिया रोसिया एसे गोरान जायाबा रा ओ रुया अब्लासिम जोङो सेर रोनानै लायो। सेर हाबनानै दसे ओम अरखौ खोमोरनानै बिदिनो दोनथ' बिनि उनाव जोङो फैगोन अनलायाव अनलायाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ अन गुन्दैखौ जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन माइरं गुन माइरं गुन्दैखौ जोङो बाहायो। देना लासिगोन सोरबा सोरबा थबसेयाव देयो सोरबा सोरबा ग्रा-ग्राइडार मेसिनाव ओ उनना लाबोयो बा सोरबा सोरबा अवालाव देरना लाबोयो। दा बेनि उनाव ओ जों नुनो मोनो मानसिफोरा बा उ जायफोरा अनला संदों बिसोरो मा खालामो उ अन गुन्दैखौ देना लानानै बिसोरो जिखुनु अनला जेरैहाय ओ थाइगिरनि होयोब्ला थाइगिरखौ होगोन आरो उ सोरबा सोरबा औवा मेवा होयोब्ला औवा मावेवाखौ होगोन। औवा मेवायावनो बे अनलाखौ होजाबगोन बिदि बिदि आरो बायदि बायदि सानना ला औवा मेवाखौनो दे औवा मेवा अनला आरो दाउ दा औवा मेवाखौ जोंङो बे अन गुन्दैयाव आ औवा मेवाखौ एसे सामब्राम, बानलु होनानै बा मस्ला-मस्लि होनानै लो-लोगोसेैनो ओम दै एसे होनानै मा खालामो गुदुं खालामना लायो बा सेरना लायो। सेरखांनायनि उनाव दसे गोबावनि उनाव अन गुन्दैखौ होसिगोन बिनि उनाव दै होसिगोन। आरो जेब्लासिम बेयो ओ उ मोजां जाया। अब्लासिम ओ दाउ बेदरखौ होथ'वा होना बिनि उनाव जेब्ला बेयो जिबा मिनिटसो थागोन जिबा मिनिटसोनि उनाव जोंङो दाउ बेदरखौ ग्रोब होनानै ओ संहाबगोन गोबाव जेब्लासिम ओ मोना बे समावनो जोंङो मस्ला-मस्लिखौ होजोबनाय नुयो। जेरैहाय जिरा मस्ला मिट मस्ला बेफोरखौ जों होनाय नुयो लोगोसे ओ संख्रि, बानलु नांगोनना नाङाखै बेफोरखौ टेस्ट खालामनाय नुयो बेनि उनाव जे अब्ला मोनो जोंङो बिनि मोदोमफ्रु मोदोमनायखौ जों मोननो हायो दा आङो थांनायसिम मोननिसिम बा मिथिनो लुगैदों जे नोंथांमोननि गामियाव हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौ मा माखौ बांसिन मोजां मोनो।
मैगं जनिथिं गोबां नुनो मोनयो जेरै हाग्रानि थास' हाग्रानि हाग्रानि थास' होननो जोंनिया गासै बखौबो जानाय जायो जेरै थास' बिफांआनो जा थास' बिबारानो जा थास' आथिंआनो जा आरो थास' बेदरानो जा थ' आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो जोंनिथिं मोननो हायो आरो बेफोरो जाबाय हाल बिदिनो फोरावबो गायग्रा गोबां लाइ लाफा गोबां रोखोमनि न'फ्रावबो खेथि खालाम नानै बिदि जिउ राहा खुङो आरो नोंथांमोननिथिंलाय बिदि बेफार खालामो ना खालामा?
औ जोंनिथिं ओ बेफारखौथ' खालामो ओ मानसिफोरा बा उ सोरबा सोरबा मा खालामो गावनि न'नि आबादखौथ' मुथा खानानै फानहै खागोनसै दा बिसोरो न'आव मैगं-थाइगं गैयाब्ला मा खालामो हाग्रानि मैगंफोरखौनो उम खालाबायनानै बजारफोराव हाथायफोराव फानहैयो आरो जों नुनो मोनो ओ सोरबा सोरबा दिंखियाखौ मुथा से फिसायावनो दस थाखा खामनानै बा जि रांनि खालाम नानै बिसोरो फानहैयो बाजारावहाय आरो बेनिफ्राय जों नुनो मोनो थास' आथिं गोलाव गोलाव बिसोरो सोरबा सोरबा साय खालायनानै फानहैयो साय खालायनाया ओ थफ्लासे हिसाबै जोंङो नुनो मोनो नैजि बा थामजि रांनि। आरो जायफोरा सायालासेनो मुथा खालामामनानै होयो जेरैहाय लेस्राखौ जों मुथा खालामना होयो बिदि बिसोरो जि राङाव फानहरनायखौ जों नुनो मोनो। से आरो बिथिंनो जों नुबावगोन थास' बिबार। नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय जोङो थास'नि गासै बाहागोखौनो जानाय जायो। जेरैहाय जोङो थास' फिथं थास' आथिं थास' बिबार थास' बेदर बेफोरखौ गासैखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो। लोगोसे थास'नि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला हाग्रानि खायला खायलाफोरखौ खानानै खालाबायनानै जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ दाउ लेमबा जायखौ होनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दाउ फेन्दा होनो दै जिंआव रज'यो बेयो। आरो जानोबो जोबोद गोथाव बेखौ जोङो आलुफोरजों जानाय जायो बांसिन दा बेफोरखौ जों फानलाबायनाय नुयो आरो दैयाव थाग्रा एलाइसि आरो बिथिंहाय जोङो सिबिं मैगंफोरखौ जोङो हाग्रानि मोनलाबायो आरो।
औ।
दा बेफोरखौ मानसिफोरा मा खालामो उम गाव गायनि आबादनि बाहेराय बेफोरखौनो फाननानै बिसोरो जायो आरो ओ‌ रां बुथुमो। ओम ब बांसिनखौनो जों नुनो मोनो बुरै बुरै मानसिफोराबा उम बैसो रानायफोरा जेरैहाय बिसोरखौ बेलेग गुबुन खामानि